अ खोनादोंना नोंथां
औ औ खोनादों खुलुमबाय नोंथां औ मा खालामदों नोंथाङा दा
आङो दङ ओरैनो जिरायनानै नोंथाङालाय मा खालामदों
आंबो ओरैनो दङ इदिनो थाबायदिंनानै मा होनो नोंथाङा जाखांबायना
औ आं जाखांबाय नोंथाङालाय
औ आंबो जाखांबायमोन आंनिया
औ
मा ओंख्रै जाखो नोंथाङा
ओ आङो मैफ्राय मैफ्राय मैगं जादों दिनै
औ
अ नों नोंथाङा कल हरनाय नि जाहोना मामोन
अ नोंथां आं खल हरनायनि गुबै जाहोना जादों जोङो माने जेब्ला जोङो ओंखाम जायो अब्लाहाय जोङो माने जों गुबुन गुबुन रोखोमनि मालाबा समाव माने बाथोन बानायनानै जायोना त माने आ बिनिसायाव बेनि सायाव माने एसे मिथिनो सानदों आरो ना जोङो माबायदि दि माबायदि रोखोम रोखोमनि बाथोन जायो माने ओंखामजों लोगोसे थ' नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा रोखोम
औ हागोन जोंथ' बाथोन बाथोनखौ जों बांसिनै दा गोलोम बोथोरनि दिनाव ओंखाम सोमनायजों जानाय जायो आरोना
औ
औ जोंथ' बाथोन होनब्ला बायदि बायदि रोखोमनिनो बाथोन जानो हायो जेरै आलु बाथोन आलुखौ जोङो रुनानै बा सावनानैबो जोङो बेहाय बानलु सामब्राम होनानै बाथोन जानो हायो आरो
अ
औ आरो बानलु ओ बानलुखौबो जों बानलु सामब्राम सामब्राम गोजा बेफोरखौ होनानै जोङो बाथोन जानो हायो आरो बानलु बाथोन होननानै आरो जोंनिथ' बर'नि गोथावसिन बाथोन होनना बुंब्ला जोङो खांख्राइ बाथोन एंखावरि बाथ थोन गांजेमा बाथ थोन बे फोरफोरखौ जों बांसिनै जानाय जायो आरो
उम
जेरैबायदि गांजेमा बेफोरनो जोंनि बर'नि गाहाय बाथोन होननानै जों मोनथिना मोनो आरो औ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा नोंथाङा मा मा बाथोन मोनजाखो बेफोरनि सोमोन्दै
औ आंबो एसे माने आं जेबा मिन्थिनायखिनि बेफोरखौ एसे आं बुंनो सान्दों आरो। ओ द' होमबा जोङो दाथ' दैज्लांनि बोथोर ना दाथ' जोङो दुब्लियाव बयबो माइ माइ गायनो थाङो ओ बेवहाय जों ओ माने जानो थाखाय ओंखामबो बोनफानानै लाङो लोगोसे थ जोङो दुब्लियाव माने इस जोंनि माने जाहैनाया आरो माने दुब्लियाव गोथावस सिन मोनजायो होमबा जोङो बाथोनजोंनो इस से खहाब हैयो नालाय जोङो बांसि सिनानो मालाबा समाव बानलु बाथोन एबा ना बाथोन एबा मा होनगोन आलु बाथोन इफोरदि बायदिसिना बानायना लाङो आरो। जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि जोङो बानलु बाय बानलु बाथ थोनखोबो जोङो फास्टावनो ओ सिगाङावनो माने सावग्रोनानै लायो ओमफाय एबा जोङो मालाबा समाव एवोबो बिदिनो एवनानै जोङो देनानै बेखौ बोननानै लांफायो आरो ओसे अ आलु बाथोन खौबो नोंथाङा बुंनाय बाय दिनो ओ फार्स्टावनो आलुखौ रुग्रोना लायो जोङो बिनि उनावहाय जाय बानलुखोबो जोङो सावनानै एबा मा होनगोन एनानै ला एवनानै लानानै उनावहाय जे जोङो आलुआव होफानानै दे नानै बेखौ जोङो लाना बोननानै लाना थाङो आरो। त' नोंथाङा बुंनाय बाय दिबा जोंनि सिगांनि मा होनगोन बा बाथोन हिसाबै जानाया जेरै खांख्राइ ओ ना बाथोन गांजेमा बाथ थोन बेफोरखौथ' जोङो गोदोयो बांसिनै माने जासिनोमोन आरोना दाथ' बेखौ जोङो नुनो मोननो नो थांला जेनेबा खांख्राइ बाथोन होनोब्ला जोङो गासिबो जानायानो जाया होननाय जायो।
उम जोंना माने दा
औ होमबा औ औ
गोदान गोदान मुगा होननायखाय माने दा गोदान गोदान जानाय लोंनाय बेफोरो बांसिनै जायगा मोनबाय आरो
औ औ
द्राय गोजामखौ ओ मा होनगोन बिखौ दिहुनलाय एबा मोननो थांलिया बांसिनानो जेरैबायदि जों दा गांजेमाय खावरि हा ख्रांख्राइ
गोबाङानो माने सोलायबोबाय आरो
अ सोलायबोबाय अ बेफोरखौ जों दाना बारा मोननोबो थांदिया आरो
औ
ओ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों
माने जेबोब्ला मालाबा समाव जोङो सोरनोबा सोरनोबा न'नि फुख्रि थायो सोरबा सोरबा दुब्लियाव थाङो अब्लासो जोङो माने बेफोरखौ मोनफा मोननैबा मोनबोनो हायो आरो
औ
सेबां नुबांनोबो थांला नालाय इनिखायनोस जानाया एसे खम जा बाय आरो ना मा होनो नोंथां
औ नंगौ नोंथाङा बिदिनो मा बाथोनखौ जानानै बांसिन मोजां मोनो?
आंथ' दायो माने दानि जुगाव आरोना बांसि बांसिनानो जोङो बयबोथ' आलु ओ फान्थाव बेफोरखौसो बांसिनै मान माने बाथोन हिसाबै जानाय जायो नालाय थ' आंनि थाखाय बेयो माने दानि थाखाय मोजां आरो नोंथांनि बायदिब्ला मा मोनसे थिया साबसिन
बिब्दिनो जोंथ' बांसिनैनो दा आथिखाल मुगायाव बिब्दिनो खांख्राइ एबा गांजेमा एनखावरि बेफोरखौथ' जों मोननो थांलिया बेफोरखौ आरो बांद्राय जानायबो जा जालिया बेनिखायनो बिदि दा गोदान थि महरै जों बांसिनै बायनाय मैगंबा आलु बेफोरखौनो राङालाव जोगोनार बेफोरखौनो जों बांसिनै बाथोन जानाय जानाय जायो आरो
औ औ
खांख्रिंखला बेफोरखौथ' जों बाथोन बानायनाय जायो नङा होमबा
औ नंगौ
ओ
थ' होनब्ला नोंथां आं नोंनाव मोनसे खोथा सोंनो सानदों माने गोदोनि गोदोनिजों दानिजों गोदोनिजों दानिजों रुजुना नायोब्ला आरो ना गोदोयो माबायदि माने बाथोनखौ बानायनानै जायोमोन आरो दानिया माबायदि बानायनानै जायो नोंथाङा एसे जे बुंनो हागोन नामा
औ गोदोनियाथ' जोङो बिदिनो सावो जोंथ' अरखि एबा अर बेयाव बेयाव बांसिनै सावनाय जायोमोन आरो
औ औ
अराव दानाथ' होनबा दानिथ' गोदानथिनि होनब्ला जोङो खायफा खायफा न'खरावल'सो जों अरखौ जलायनायखौ नुयो आरो बांसिनै जों दा मायबा मोनसे बाथोन जानोब्लाबो गेस बेफोरखौसो बाहायनाय नुनो मोनो आरो गेसाव एवनाय आरो दा गोदानथियाव जोङो बांसिन सावनानै बाथोन देनाय बेखौ नुनो मोना बांसिनै एवनानै थाव होनानै बेखौ जों नुनो मोनो आरो आंनि साननायाव
उ
औ नोंथांनि साननाय बायदिबा माबायदि नोंथाङा बुंनो हागोन नामा
औ हागोन दे मा होनो माने गोदोनि आरो दानिजों जोङो रुजुना नायोबोला आरो ना गोदोयोथ' गोबाङानो आबै आबौमोना बुंनाय बायदिब्ला जों बाथोन जानायाव माने बांसिननानै मेनानै जायोमोन आरो ना अ नोंथां होननाय बायदि माने अर खियाव जोङो मेनानै जायोमोन ओ जेरै आलुबाबो नाबाबो जोङो बांसिनानो अरखियावनो मेनानै जानाय जायोमोन आरो त दानिनि जुगनि नायोब्ला जोङो गासिबो मिथि गौ दाथ' माने गोदान जुग जाहैबाय त' बेनिखायनो माने बयनावबो न'खरै न'खरै गेस दङ थ' बिनिखायनो माने गेसाव जोङो बांसिनानो गेसावबो सोरबा सोरबा खायफाया माने सावनानै जायो एबा एवनानै जायो सोरबा रुनानै जायो थह बिदियैनो माने गोदोनिजों दानिजों नायबाथाय दानिया माने बांसिन मोजां नङा होननाय जायो आरोना गोदो दोनिया बांसिन साबसिनमोन आरो मेनानै जानाया एसे थावसिन निनोमोन आं बेखौ नुनो मोनदों आरो दायो
औ
थ' होमबा नोंथाङा आरो माबा मोनसे सोंथि सोंबावनो सानदों नामा बेनि बारै
ए नास्राय नाजे होनो ना नोंथाङा मिथिगौ ना नास्राय ना अ बेखौ माने जोङो बांसिनै सावनानै सावनानै जाब्ला बेखौ जों गोथावसिन बाथोन होननानै मोनथिनाय जायो आरो
औ औ
बेयाव‌ मा मा जिराद एबा मुवा होब्ला जोङो बेखौ माने‌ बानायनो हागोन बेखौ नोंथाङा एसे बुंलाय
बेखौ आंनि बायदियैबा आरोना जोङो ओ फा सिगाङावनो ना औ जेनेबा मा होनगोन नास्राय नाबा जोङो एव एवनोबो हायो एवनानै नैबा सावनोबो हागोन होमबा अरावबो नेनो हागोन अ मेखांनायनि उनावहाय जे बानलुखौ सावना होबा साबसिन जायो आरो ना ओमफ्राय बानलु सावखांनानै सामब्राम गुफुरखौबो एसे सावफानानै ओ बेखौ संख्रि होनानै देयोबाथाय साबसिन जागोन होननानै आं सानो आरो ने आंनि साननाय बायदियैबा ओ नोंथांनि बायदियैबा माबोरै माबोरै जागोन बेखौ नोंथाङाबो बुंनो हागोन नामा एसे
बिब्दिनो नास्राय नास्राय नाखौ जोङो लाबोबाय लाबोनानै सावनानै जुदि एवनाय आरो एवनायनिख्रुइ माने सावब्ला टेस्टआ मोजांसिन फैयो आरो बेनिया सावनानै जोङो बेयाव सामब्राम गुुफ फुर बानलु सि सावनाय सामब्राम गुुफुरफोरखौ जों गोथाङैबो जायो आरो ओ आरो बेखौ देखांनानै बेयाव जोङो खासिथ्रा बेखौ मा होनो गंगार दुन्दिया सिनायमोनो ना नोंथाङा
ओम
गंगार दुन्दिया ओ गंगार दुन्दियाखौ हो होब्ला माने मोदोमोबा जोङो जानो गोथावसिन मोनो होननानै जों मोनथिनाय जायो आरो
औ दं होमबा नोंथां जोङो दोनथ'लायनोसै खोमा ना
औ औ दे नोंथां
नोंथांजों नोंथांजों दा रायलायनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथां होनबा गोजोन गोजोनथों नोंथां
औ दे गोजोन्थों